औ नोंथां। औ मा खालामदों नोंथां?
अ नोंथां नै ओ दंफां सायहायाव ओरैनो जिरायना दंथ'यो।
अ खबरफोर मोजांबा?
नोंथं नै मोजां गारजि गेजेरावनो दंथ'यो।
औ बिदिब्ला नोंथाङा फ्रिब्ला दसे सम होनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां।
अ नोंथांजों मबाइल एबा जानबुं
औ औ।
सोमोन्दै बिनि मोजां मुलाम्फा बिनि खहा बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां? ओ बिदिब्ला नोंथांखौ फोरमायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
अ औ जागोन नोंथां। दा जोंहा नोंथां सोंनाय जाय जानबुं जों मबाइल होननानै मोनथियो। ओ मोजां आरो गाज्रि बेहा मोननै ओ मोननै पइन्टाव दङ ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ मबाइल जायखौ जों बाहायनो रोङोबा गोबां ओ मोजां। जाय मबाइला जों सुबुंफोरखौ गोबां माने मदद होनायखौ जों दायो नुबोदों।
नाथाय बिदिनो बिदिनो माखासे ओम गोरोन्थि लामाफोरबो दङ। जायखौ जों सुबुंफोरा बाहायनो रोङिनि खार'नाव गोबां ओ गावखौनो माने खहा खामना लानायखौ जों नुबोदों आरो ना नोंथां। दा बिदिनो जोङो दा मोजांनि बिथिङाव जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा मबाइलजों ओ गोदोनि समाव जे खौरां दैथायहरनो थाखाय जोंहा लाइजाम ख'आव सोनानै ओ मोनसे खौरांखौ दैथायहरनो थाखाय गोबां सम नांगौ जायोमोन माब्ला माबेबा समाव दान मोनसे गाहाम माबेबा समाव दान मोननै गाहाम नांगौमोन मोनसे खौरांखौ गुबुन दाबसे सहैहोनो थाखाय होनो था खाय नाथाय दानि जोंहा जि गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय बे मबाइल बे मबाइलनि गेजेरजों जोंहा ओ मा होनो खौरां दैथायहरनोबो जोंहा एथ बां दान मोनसे गाहाम दान मोननै गाहाम जोंनो बेबायदि सम नांलिया जोंहा गुबुन दा बसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम मोनसे खौरांखौ खोन्थाहरनोबा मि थि होनो थाखाय जोङो से मिनिट नै मिनिटनि गेजेरावनो जोङो हासै आरो। दा बेफोरबायदि जौगानायखौ जों नुदों आरो। दा बे खौरां दैथायनायनि बिथिङावथ' जोंहा मबाइला मदद होआखै गोबां बिथिङावनो जोंखौ मदद होगासिनो दङ। दा जेरै जों बुंनो हायो ओ मबाइला स'सियेल मि इन्टारनेटनि जोहै सोलियो जाय इन्टारनेट नि गेजेराव जोंहा गोबां रों-रोंगौथि बायदिसिनाखौ सोलोंनो हायो। बिदिनो जों सुबुं माहारिफोरनि रोंगौथिफोरा रावहाबो स मान नङा बिदिनो गुबुन गुबुन जायो दा बेबायदिनो मा होनो जोंहा गोबां सुबुंनि माखासे ओ बेलेग बेलेग बा गुबुन गुबुन रोंगौथिफोरा माने स'सियेल मिडियायाव ओ मबाइलजोंनो खेबनानै मबाइलजोंनो भिदिअ खालायनानै स'सियेल मिडियायाव आपलड होयो आरो दा बैफोर आपलड होनायखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजों बा मबाइलाव जोंहा इउटुब फेसबुक वाटसाप बायदि थायो बेफोरनि गेजे- गेजेरजों जोङो नायनो हायो आरो नायनानै माखासे ओ नुफेरिफोरखौ नुना हायोबा। माखासे रों रोंगौथि माने बै माख बै सासे सुबुंनि रोंगौथिफोरखौ जोङो सोलोंनानै। जौगानो हायो आरो गावारि दावगानाय खालामनो हायो गावखौ जौगानो हायो बा न'खरखौबो। जोबोद मोजाङै ओ बेखौ माने बैनि माखासे रोंगौथिखौ सोलोंनानै न'खर। फोरखौबो माने मोजाङै मोजां माने सुंथालांनो हायो आरो। दा बिदिनो जोंहा ओ मा होनो। उ गोदोनि समाव जों गोदो माने दाबो दङ थेवब्लाबो जोङो। सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो दा। दानि समाव जोंहा जेन'बा हाथाय बाजारफोरखौ। ओ नुयो थेवब्लाबो जोङो न'आवनो थानानै मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो। माखासे नांगौखिनि जानाय ओ मुवा बेसादफोरखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो। उर्दार खालामनानै। बा बिदिनो अर्दार खालामनानै अ माने बिहरनानै लानो हासै आरो। न'आव थानानैनो औ। माने गोजान लामा हान्थिलायनांगौनि गोनांथि गैला आरो बेयावनो जोंहा मबाइलावनो लाजोबनो हायो आरो। दा बेफोरखौ जोङो मोजांनि बि थिङाव जों बुंनो हायो ओ माखासे जेन'बा न'खर न'खरफोराथ' बयहाबो समान नंजोबा रांखावरिनि बिथिङाव। खायफा खायफा सुबुंफोरा माखासे रांखावरिनि आंखालनि थाखाय ओ गोजानावहाय इउनिभारसिटि बा बाय दि कलेजफोर ओ सोलोंथाइ लाहैनो हाया। जायनि जाहोनाव बियो न'आवनो थानो गोनां जायो खामानि मावनो गोनां जायो बिथि बैसोर बायदि सुबुंफोरा आबो माने। उम फरायसालियाव थाङालासिनो जोंहा मबाइलनि गेजेरजों बा इन्टारनेटनि गेजेरजों सोलोंनानै गावखौ रोंगौथि लानो हायो आरो। गावखौ जौगाहोनो हायो आरो दा बेथ' नों नोंथां गासैबो मोजांनि बिथिङाव आं बुंबाय दा गाज्रिनि बिथिङावबो जोंहा गोबां दङ दा आं गा गारजिनि बिथिंनिखौबो फंनैसो बुंना होनि।
औ नंगौ नोंथां।
गारजिनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला ओ सासे फरायसाया ओ मा होनो गावनि जि सु सोलोंनांगौ टाइमावहाय बा फरायनांगौ टाइमावहाय बियो माखासे ओ ससियेल मिडियायाव आपलड जानाय इन्टारनेटनि जोहै जे भिदिअफोर नुयो बै माखासे गाज्रि गाज्रि भिदिअफोरखौ जे गाज्रिब्लाबो मोजांब्लाबो जेन' बा मालायनि भिडिअ बानायनायफोरखौ नायथाबबाय थानानै ओ टाइमखौ सम ओ समखौ बियो माने बारग' होजोबोब्ला गावनि फराय नायावहाय टाइमखौ बाहायनो रोङाब्ला बैसासे ओ जेन'बा फरायसाया माने जेसेबांखिनि जेन'बा लेखानि सायाव सोलोंनांगौ लेखा फरायनांगौमोन बे लेखानिफ्राय गियान मोनगौमोन। बे गियानखौ मोनालासिनो बे मा ओ ओ इउन उननि समावहाय बियो माने जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। आरो बिदिनो उन्दै समावहाय बांद्राय मबाइल बाहायनायनि गो जाउनाव जोंहा देहानि माखासे अंगफोरखौबो ओ मा होनो गाज्रि खालामनानै लानायखौ नुनो मोनदों। जेराव मेगननि पावारा ख खमायनायनि जाउनाव जोंहा ससमा हमनो गोनां जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो। दा बेफोरबायदिखौ जोङो उन्दै उन्दै समनि गथ उन्दै उन्दै बैसो गथ' फोरखौ जों नुनो मोनदों बांसिनै दा बैफोरबायदिनि बिथिङाव गोबां गाज्रिबो दङ बुंनो बुंनानै माने फोजोबनो हाया। दा नोंथाङाबो सानो नामा बिदिनो जोंहा जामबुं बाहायनायनि सायाव मोजां गाज्रि आरो माबायदि बाहायनांगौ बेफोरनि सायाव नोंथाङा जेसेबांखिनि मोन्दांथि दङ बेफोरखौ लानानै फंनैसो आंनो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन जामबुं होनना बुंङोब्लाथ' जोंहा गोद गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि समाव जानबुंखौ नुनो मोनामोन। बिदिनो माखासे माखासे समाव जों नुनो मोनदोंमोन नुनो मोन्दोंमोनब्लाबो जोंहा गोबांथार खमखौ नुनो मोनदोंमोन। नाथाय आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जों गोबां गोबांथार एभेलेबेल खौ जों नुनो मोनसै बा बाहायनायखौ नुनो मोनसै। गासिबो सुबुंखौनो सुबुं माहारिनि लाइमोनफोरखौ जोङो मबाइल बाहायनायखौ नुनो मोनसै। लाइमोनफोरखौल नङा गोबांथार खौनो जों नुनो मोनसै जेराव मबाइलाव जोंहा इन्टारनेटनि जोहै गोबां मोजां नोंथां बुंलांनाय बायदिनो दहाय गोबां मोजां थार मोजां खामानि आरो खहा मुलाम्फा मोननैबो दं मबाइल इन्टारनेटनि दारै जों मोननो हायो। मोजांनि बेलायाव जोंहा नों नोंथाङा बुंनाय बदिनो दहाय जोंहा गोजान गोजान जायगायाव थानाय जेनेबा जोंनि न गुबुन गोजान जायगायाव थायोब्ला जोंहा खबर लालायनो थाखाय आथिखालाव जोंहा मबाइलजोंनो हायो बा नायलायलायनायबाबो। वाटसाप बा फेसबुकफोरनि गेजेरजों मोखांजों मोखां नायलायनानैबाबो रायलायनो हायो। खबर लालायनो हायो मोजां गाज्रि नाथाय गोदो गोदाय नि समाव जोंहा बेफोरबायदि खौरां लालायनो थाखाय लाइजाम नि दारैसो जोंहा खौरां लालायनो हायोमोन बेयाव जोंहा गोबांथार सम सान नांगौ जायोमोन लाइजाम सहैनो थाखाय जोंहा माखासे सान आरो माखासे समनि गोनांथि जायोमोन।
औ
बेफोरनि दारै जों सिगांनि समाव गोबां उनावसो जोंङो खबरखौ मोननो हायोमोन। खौरां लालायब्लाबो नाथाय आथिखालनि समाव जोंङो मबाइल नि दारै जोंङो गोरलैयैनो खौरां लालायनो हानायखौ जों नुहरसै। बिब्दिनो मबाइलजों जोंहा नोंथाङा बुंहरनाय बायदि दहाय सुबुंफोरनि थाखोमाना थानाय रोंगौथि गावबा गाव बेफोरखौ जों सुबुं माहारिया मबाइल इन्टारनेट बाहायनायनि बाहायनानै इउटुब बा फेसबुक बा गुबुन प्लेटफर्म प्लेटफर्मफ्रावनो आपलड होसै बेयाव गाव गावनि रोंगौथिफोरखौ देखायसै बेफोरनि गेजेरजों जों गाव गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हासै आरो खायफा खायफाथ बेफोरनि गेजेरजों जोनो फेसबुक इउटुब आरो गुबुन गुबुन प्लेटफर्मफोरनि गेजेरजोंनो गावनि रोंगौथिफोरखौ देखायनानै आपलड होनानै रां आरजिनायखौबो जों नुनो मोनसै आथिखालनि समाव बिब्दिनो बेफोर मोनसे मोनसे मबाइल बाहायनायनि मुलाम्फायाव गोलैयो।
औ नोंगौ नोंथां।
ओ ओमफ्राय खहानि बेलायाव बुङोब्ला नों नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो दहाय सासे फरायसाया गावनि फरायनांगौ समखौ गारनानै मबाइलाव इन्टारनेटनि जोहै गुबुन - गुबुन इन्टारनेटाव जाफैदों बेखौ नायनाय नै समखौ गावनि फरायनांगौ सम बेसेन गोसा फरायनांगौ समखौ हगार हरनानै मोनसे -मोनसे खहायाव गोलैयो। मबाइल बाहायनायनि खहायाव मानो होनोब्ला जोंहा फरायनायनि समाव फरायनांगौ नायनायनि समाव नायनांगौ। सासे फरायसाया फरायनांगौ समाव फरायनायखौ गारनानै बिदिनो मबाइल बाहायोब्ला मबाइलखौल' बाहायोब्ला बियो फोरो खहा आरो जोंहा गोबां फोथार लाइमोन फोरखौनो फराय बा फरायसाफोरखौनो जोङो मबाइलनि दारै गेम गेलेनानै गोबां गाव गावनि माखासे बेसेन गोसा सम्फोरखौ बा बेसेन गोसा समफोरखौबा गावनिनो देहायारि माखासे बिथिङाव नोरजिया खालामना लानायखौ जों नुनो मोनसै मानो होनोब्ला जोंहा मबाइल नायबाय थायोब्ला जोंनि मेगना गाज्रि जायो।
अम।
बेफोर बायदिनो गोबांथारखौ जों नुहरसै आरो बिदिब्ला जाथ'सि सिगोन नामा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय।